औ नोंथाङा मा खालामदों
औ दङ दङ
अ नोंथाङा माने बेसथ' नामा
बेस्थ' नङा दे बेनो र'
खबरा मोजां ना
दङ दङ मोजां
आं नोंथांजों माने मोनसे खोथासो रायज्लायनो हरदोंमोन
अ अ देलाय देलाय बुंलाय
माने जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै आं माने रायजलायनो सानदोंमोन आरो
देलाय बुंनायसाय माबायदि औ खोनागासिनो दे
जेनेबा बर'फ्राथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजों आबाद मावनानै थांना थाग्रा माबा मोनसे हारि जालाय खोनादोंना
औ खोनादों दे
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बर'फ्रा माबायदि आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनियावथ' गोदोनि सोलायनायाव आबाद मावनाया एसे सोलायनाय फैबाय माने गोदोहाय गोदोहाय थ' माने ओ ओ गोजाम ओ माने गोजाम मुगानि आदबजों मावोमोन आरो गोदोहाय जेरै जों हा नांगोलजों हालएवो मोसौ लानानै दा बेबायदिखौ दा नुनो मोनला फ्राय गैलानो आरो बेयो जोंनि ओनसोलाव ओ बिनि सोलायै जोङो ट्रेक्टरजों हालएवो ट्रेक्टरजों हालएवो खोनादोंना
औ औ खोनादों
आरो बिदिनो
हेलौ
गोदोनि दिनाव माने खोनादों खोनादों गोदोनिआव माने बे जों हालएवनायनि थाखाय माने ओ टाइम लायोमोन आरो खस्थ'बो मोनोमोन आरो मानसिफोरा
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माने ओ माबादि आबाद मावो मा मा टाइपनि ओरैनो
दायोथ' माइनि अनगायै जोंनि ओनसोलाव थालिर लेबु आरो मा होनो हालदै बायदि गोबां माने गोरान आबाद मावग्रा जाबाय आरो माने माइजोंल' थ' मानसि जानो हाया नालाय सोलिनो हाया माने माइरं माइ-माइरंल'थ' मानसिया ओंखाम ल' जाया नालाय ओंखामजों लोगोसे जोंनो ओंख्रिनिबो गोनां जाबाय आरो बेनि अनगायैबो मानसिनो गोबां नांगौ जोबनो थाङाना दा नोङो माइया जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट जाया आरो बेनि थाखायनो माने ने।
औ औ औ।
आनसोलाव माने माइनि अनगायैबो माने बेफोर खेथिखौ मावनो मावसै आरो। दा बेखौ मावनाय लोगो लोगोनो माने एसे सोलायनोबो हमदों आरो रांखान्थि बिथिङाव माने गोदोहायथ' माइल' मावो। मा दा नोङो ओंखामखौल'थ' जानानै थानो हाला दा नोङो माइखौबो मावबाबो माने गो गोदोनि आदब खायदाजों मावबाय मोजाङै नांगौसिबां जोङो मोनामोन आरोना माने नां ओ हासार बाहायनो रोङामोन बा मुलि बेबायदि नांगौ माने जोथोन लानो रोङामोन गोदोनि मानसिफ्रा। बेनि थाखाय नो माने खम मोनोमोन आरो प्रडाक्सनखौ दायो माने न'खरसे न'खरा सोलिनो थाखाय माने बिगाथाम बिगाब्रै बेबायदि गायोबानो माने दिनैनि दिनाव माने न' खनसे न'खरा माने बोसोरसेनि जानायनि माइखौ दिहुननो हायो आरो दा नोङो बाखि हाफोरखौ माने ओ गो एसे गोजौ हाफोरखौ बागान गय बागान बा लेबु बागान थालिर बागान बेबायदि खालामनानै माने ओ रांखान्थि बिथिङाव माने ओ एसेबाबो माने सहाय मोनो आरो।
सोलायनाया फैबाय आरो गोदो रुजुनायाव।
थालिर बागानखौ थालिर बागानखौ मारै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ
औ।
दा बेखौ ओ गो गायजेनदोंमोन बे समाव माने मार्केट गैयामोन आरो जोंनि ओनसोलाव दायो माने
औ औ।
गायबाय नालाय माने ओ जोंनि गामियावनो माने ओ बेफारिफोर हाबफैनानै लांग्रा बेफोरबायदि जाबाय आरो माने थालिर आबादा माने ओ बुंनो थाङोबा माने बयनावबो न'खर न'खर जाबाय आरो बेबायदि आरो दा ओ बयबो रोंनो रोंबायबो दा थालिर आबादखौ बोरै मावो होनोबा माने जोङो माने हाया एसे गोरान माने एसे गोजौ बां नांगौ आरो माने गोजौद्रायबो नङा बांद्राय दै थायो मिडियाम आरो। आरो बेखौ माने ओ गोदोनियाथ' थालिर बिफांखौसो गायोमोन ना। दा
औ औ।
थालिर बागान खालामोबा माने थालिर बिफांखौ गाय आरोना बेदरथो गायो। फुगै। बियाव हाखर जावनानै माने सिन बोयो आरोना। माने मोनसे बिगासे हाखौ हाय थामजौथासो माने बिफां गायनो हायो आरो। फु सात फुट बा पास फुट बेबायदि जान्थायाव माने गायखानानै बिदिनो
औ औ।
गाजांसिगोन गाजां ओंखारनानै हान्थुसेसो जाबाथाय बेखौ सननांगौ आरोना सननानै आरो बेहाय हासार नांगौ हासार बिदिनो लाबाय थानांगोन आरो। अ' फोरबो बिनि उनाव बिफाङा मा जादों माने एसे बेमारफोर जायोना बेफोरखौबो माय सिनायनानै मुलिफोर होनो रोंनांगौ आरो बेबायदिनो माने मावो आरो।
हेल'।
थोनायाखै।
औ हेलौ। औ खोनादों। ए हालदै आबादखौ माबोरैबो नोंथाङा फराय हागोन नामा?
हो बे हालदैयाथ' ओ बांद्राय ख ओ गोरा नङा। ओ ओ खोनादों दे नै हालदैयाानि थालिरदि नं बांद्राया आरो बांद्राय हासार मुलि बिदिनो गोनांथि गैया आरो हालदैया। हालदैखौ जों ओमफ्राय माने दैज्लांनि सिगां सिगां गायो आरोना बैसाग बैसाग मासनि सि सिगांबा बैसाग मासाव गायो माने बेयाव हालदैया थारमाने। ओ मा होनो हालदैखौ माने ओ। एसे फिसा फिसा खालामनानै गायो आरो ना माने दरसे हालदैखौ मोनाने मोननै मोनथाम फेंखा थाया। होनबा बेखौ माने एसे बोखानानै माने बेखौ
म ह नांगोलजों माने हा हाल बोनानै बेवहाय आदा फुट आदा फुट बा बेफोरबायदि डिसटेन्सआव माने। होनानै गायो आरो ना हालदैखौ
औ औ औ।
आलिबो खोनो हायो जुदि खस्थ' खालामनो हायोबा आलि खोयोबा माने बांसिन बेदर थाङो होननानै बुङो आरो खिन्थु ओ बुहुत बुरजा बुरजा गायो नालाय आलि खोनाया एसे उसुबिदा। जायो ओमफ्राय आलि खोजआ आरो जोंनि ओनसोलाव बिदि आरो हास माने बुंनो थाङोबा बोसोरसे थांगांगौ मोनफिनो बोसोरसे लायो नोङो।
औ -औ -औ
बैसाग मासाव गायोबा फैगौ बोसोरनि
दानि बेबायदिनो बैसाग मोनहैफ फ्राय बैसाग मोनै फिनाय बेबायदि जायो आरो बे हालदै आबादा बेबायदिनो
औ
मा होनो ओ हेलौ
औ हेल'
खोनादों
औ खोनादों- खोनादों
ओ आं मा होनदोंमोन हालदै आबादखौ माने जावहैफिननांगौ जायो आरो ना बे बोथोर फैयोबा दा बेबायदिनो जाव जावबाय जावनानै ओं बिदिनो बिगायाव जुदि मोजां जायोबा हालदैया माने सत्तुर आरसि मन बेफोरबायदिबो मोनो मोनहैयो आरो आरो इयावबो प्रफिट दङ मोजां जायोफोरा मार्केटआ मोजां जायोबा आरो खिन्थु देग्लायनि बोसोराव सोरोेराव म हालदैनि दाम बिराद गाज्रि जादों आरो जायो गायनायनि जे बांद्राय बिदि प्रफिट थायाखै आरो गायग्राफोरा
औ - औ ओमफ्राय मन महनसेया बस्था बेसे जायो
बस्थासेयाव महनसेनि बारा जायो से पेकेट थायोना आलु सोग्रा बायदि बै मा होनो नेट नेट बस्था मोनो बे नेट बस्थायाव मथा मथि फिफटि फिफटि प्लास बिदि ओंखारो आरो जुदि नोङो जावग्रो- जावग्रा फानोब्ला खिन्थु दोनहाबोबा खमायलाङो आरो बेबायदि आरो आरो दामा बिदिनो बोसोराव अबेबा बायदि बोसोराव सातस' आदस'सिम थाङो अबेबा बायदि बोसोराव थिनस' सारिस' बेफोरबायदियावनो थाबथायो आरो
औ
नोंथांहाबो गोसो
नोंथांमोननि ओनसोलावथ' बेबायदि होनबा हा आंबो हालदै गायनो सानदों औ
दे थिगानो गायनो हागोन नांगौ जायोबा उनावबो सोंहरनो हाबाय आरोबाव
औ जागोन नोंथा जागोन औ -औ बिदिब्ला दे नोंथां मालाबा खबर लाफिननोसै औ दे औ